हेलौ
हेलौ
औ नोंथां मा खालामदों
ओरैनो जिरायना दङ
आं मोजां ना खबरफोरा
औ मोजाङानो
औ ओमफ्राय ओंखाम जाबायना सानजौफुनिफोर
जाथ'वाखैनो दा दसे थानानै जागोन
आ उम जानायखौनो सोंसां नोंथांनाव नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो माने गोथाव मोनो आरोना बबे ओंख्रिखौ
अ आङो उहम अनलाजों ओ मेवाइ अनला दाउ मोजां मोनो आरो सबाय सबायजों अमा बेदद
औ बेफोरखौ आरो ना? ओमफ्राय स संनो रोंङो ना रोङा बेफोरखौ माने बोरै संनाय जायो अनलाखौ आरो सबायाइखो बोरै बोरै संनाय जायो बेफोरखौ रोंङोना रोङा? बेनि सोमोन्दै दे एसे बुंना होदो दे जा मिथिगो बेखौनो खोन्थाबानो जाबाय? से
औ अ ओ जों आं-आंनि संनाय स्ताइल खौ खोनथानो
औ दे दे दे दे
ग्रोनानै रुग्रोना लायो
औ
रुनायावनो आं खारै होफाखायो आरोना
औ
बिनि उनावहाय आङो दाउ बेदर जा अमा बेदर जा आङो बेखौ दाउ बेदर बा दाउ बेदरखो एवना लाग्रोनानै बिनि उनावहाय आङो रुखानाय ओंख्रिखौ होयो आरोना।
औ बेबायदि आरोना?
औ
औ ओमफ्राय नोंथां दाथ' ओ दिनैनि सम जिहेथुनाखि दिनैनि बोथोरा नोंसि नोंथांमोननिथिं माबायदि?
ओ उम दहाय फुङावथ' माबा अ खा हादोंमोन दा सानदुंङा जोबोद गोसा दुंदों।
ओमफाय अखाफोर हादोंना हायाखै बे साननैसो ओरैनो?
अ मैया दाख्लैफोर हा दोंमोन दै बाना देरगुलायदों। दिनैनिफाय एसे सानदुं दुंदों आरो
औ
नोंथांमोननिथिं बोरै बोथोरा?
जोंथिंबो नोंथां बिदिनो ओ मैया दाख्लैफोर अखा दंमोन खिन्थु दिनै ओ गोबां सानदुं दुंदों आरो ना माने ओ जायनि जाहोनाव दायो गरमनि बिबाङाबो जोबोद ओ गुदुं आरो माने दायो ।
अ थासारिया आरो?
फोर औ जानो हागौ दाहायफोर अखाफोर गोग्लैगोन नामा? ओ जोंहा अखा गोग्लैनोबाबो जोबोद गरम ओ जानो हायोना? बेखायनो दायोफोर अखाफोर हागोन नामा? ओमफ्राय नोंथांमोननि थिं ओ दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनायफ्रा जागायहांबाय नामा?
औ जागायनो नागिरबाय ओ ट्रेक्टरजों हालेवग्रोनानै दोनदों। माने हाया एसे माबानो थाखाय हाग्राफोरा राननो थाखाय। औ औ औ नोंथांमोननिथिं
नोंथाङा माइ गायनो खोथिया फुनो रोङोना रोङा?
रोंगौ एसे।
एसेल' रोंगौ दे एसे रोंनायखौनो खोन्थासाय बोरै फुयो आरो गायनायाव बोरै गायो दे खोन्थादे माबायदि गायो?
खोनादोंना नोंथां?
औ दे खोन्थालाय दे।
ओ नोंथांमोननिथिं ओ दाथ' गोबाङानो ट्रेक्टरजोंसो एवो नोंथांमोननि गामियावहाय मोसौजों एवनाय दङनाा गैला आरो।
खायसे दङ आरो खायसेया गैलिया मानो होनबा दानि जुगाव फ्रायानो खम समावनो जेनेबा जानाय बेफोरबायदिखौ नोजोर बोनानै फ्रायानो ट्रेक्टरजों एवनाय जायोना। बेनो आरो जोंनि गामियाव। ओमफ्राय आरो खाय एफा ओरैनो ट्रेक्टर एवनो थाखायथ' रांखावरिनिबो गोनांथि जायो नालाय। ओमफ्राय खायसे रां रुफानि एसे एसे रां रुफानि एसे माने रां बारा गैयिफ्रा माने मोसौफोरजोंनो हालेवनानै गायनाय जायो आरो। नोंथांमोननिथिंलाय?
जोंनिथिंबो बेबायदिनो। जोङो रां रां गैयाब्ला जोङो मोसौजोंनो एवनाय जायो आरो रां एसे थाबोला ट्रेक्टरजोंनो एवनाय जायो आरो।
ओमफाय गायनाय फुनाय बेफोराव हाजिरा लानानै मावनाय जायोना न'खरैनो मावनाय जायो बेफोरबायदि खोन्थादोसाय।
जोंनियावथ बेयावहाय हाजिराखौ बारा मोननो थाङा मानो होनोब्ला जों बयनोबो नांगौ नालाय बिनिखायनो जों बदल गायलायो। बदलफुलायो आरो ना।
औ। ओमफ्राय नोंथाङा मा मा खालामनानै थानो मोजां मोनो ओरैनो नोंथांनि लाइ जिउआव मा खालामनो बा मा जानोां माबाफोर जानो थांखिफोर दं नामा जेरै फरायनानै साख्रिफोर लाहैनाय बिदिनो पाइलट फ्लाइट सालायग्रा बुर जाहैनाय बिदिनो आरो गोबां खामानि थायो नङा होमबा। बयहाबो मोनबा होना थांखि थायो आरो सोरनाबा जाहैबाय बिदिनो न'आवनो थानानै बिदिनो फालांगि दखानफोर होलाबायनाय नोंथांनि लाइफआव मा सानदों नोंथाङा दे। गोथौयै बिजिरदो।
औ आ आङो सानो साख्रि आजिखालिथ' गोबाङानो सा साख्रि मावो ओ ओ अब्लाबो साख्रि मोननोबो दानि जुगाव गोबां फरायनांगौ जायो। जायनि जाहोनाव जोङो थाखा फैसा गैया थाखा फैसा गैयाब्ला बारा ओ बेफोरबायदि मावनो हाया बा फरायनो हाया।
औ।
दिनै आङो दखान दखान लानो सानो होनो सानदों आरो।
औ नोंथाङा मानि थाखाय दखान होनो सानदों? दखाना आरो दखानखौ मा ओ फाननाय जायोना बेखौ मा लानो सानो नोंथाङा?
अ आङो मोनसेखौ सानदों ओ सिलाय मेसिन माने जि सुनाय
औ औ।
मोनसेया जाहैबाय पालारनि आरो दा पालार सोलोंगासिनो नालाय ओंखायनो फालारनि मोनसे लानो सानदों आरो।
औ जोबोद मोजां खा बेफोरो मोनसे मोनसे बे ओ थांना थानाय इयुनाव जाहाथे राहा जायो बेनि थाखायनो मोजाङै सोलिनो हाबा मोजाङैनो सोलियो नङा होमबा? नोंथाङा दा ओ बेखौ बेखौ फालार सोलोंदों बेखौ ओ बेखौ लानानै ओ गोजोननाय मोनदों नङा होनबा नोंथाङा? दा बेयाव जोंहा फालार बेफोराव जोंहा फालार बेफ्राव जोंहा ओरैनो मा मा खामानि जायो बेफोरखौ दे इसे खोनथादो दे।
ओ फालाराव सोलोंनाया मोननै रोखोमनि दङ' मोन-मोनसे जाबाय बिउटि फेशन मोनसे जाबाय मेकापनि।
औ औ औ।
आङो दा मेकापनिखौ लादों ।
औ। मेकापखौ बोरै खालामनाय जायो ओमफ्राय जेनेबा
मेकापखौ खालामनोब्ला गोबां प्रडाक्ट नांगौ आरो ना
औ।
जेरैहाय जोङो एसे गुफुरबा एसे प्रदाक्टआ बेलेग नांगौ गोसो सोमबा एसे प्रदाकआ बेलेग बेलेग नांगौ आरो।
औ। ओमफ्राय ओ ओरैनो मा मा खामानि मावफानाय जायो बेयाव मोखां सुलाबायनाय ना माबायदि ना खानायबो सिनला बायो ना मा? ना मुसुगुर फुलाबायो बेफोरनि बागै खोनथा दे इसे।
औ मोखांबो सुनाय
खामानि थाखायो नालाय। दे खोन्थादो नोंथां एसे
आङो दा लानाया मेकापनि लादों अब्लाबो मोखांखौबो सुनो हायो नोंथांना पिमपोल्स जादोंबा आरो अनेकथा प्रब्लेम जायोना जोंनि सिखिनाव ओ बेफोरखौ माने एसे क्लिन खालामनांगौबा एसे गोनांथि दङ आरो ओ सुनायनि
औ ओमफ्राय हौवाफोरनिखो खालामोना अन ओ अनलि हिनजावफोरनिखौल' खालामो जेनेबा बेफोराव मेकाप लगायनाय आरो बेफोर मोखां सुनाय बेफोरो?
अनलि ओ हिनजावफोरनिल' नङा बयसफोराबो खालामजायो ।
आतसा बिदिब्ला सम बोथोरा मिलाय माब्लाबा थांनानै खालामहैजानो हागोन ना?
हायो नोंथां।
ए मोजां बाथ्रा। ओं।
नोंथाङा दा मा खालामबाय दङ?
आङो दायो ओरैनो दं आंबो बिदिनो फिसा मोनसे दखाना दं आरो कम्पिउटार दखाना गामिनि मोनसे सप दखान दङ बेयावनो होयो आरो माने सेन्टार बायदि दङ बेयावनो । कम्पिउटार दखान होनानै बिदिनो आरो दंथ'यो बरथ'मान बेजों लोगोसे रैनो साइदआव बिदिनो फिसा फिस जबफोर मोनो खोमा ट्राइ खालामलांबाय थादों आरो नाजाबाय दङ। बेजों लोगोसे द'खाना बायदिनो ओ जेनागे कम्पिउटार फोराव मा खामानि सोलियो जोंना अनलाइनफोर नङा होनबा अनलाइन फोर सोरबाफोर गथ'फोर ओ इडुकेसननि सोलोंथाइनि बेलायाव अनलाइनफोर खालामो सोरबा रां अनसुं लाय लाइजाम टाइप खालामो लोगोसेनो बिदिनो ओ जब एप्लाइ खालामो लोगोसेनो हाबानि बोथोरफोराव हाबानि कार्डफोर बानायो आरो लोगोसे जोंहा बैसागु एबा जिखुनु ओह फांसनफोर जायोब्ला गिदिर गिदिर पस्थाफोर लगायना बैफोर पस्थाफोर गोबां डिजाइन खालामनानै ओ हरनाय जायो। बेजोंनो एसे एनै रां आरजियो आरो। दा बरथ'मान
अह ।
अब्ला नोंथां ओ दिनैनि टपिकख एसेवनो दोन्थ'नोसै।
औ जागोन दे नोंथां ।
थेंक किउ।
औ।